हेल नोंथां? खोनादों ना नोंथाङा?
औ नोंथां खोनादों।
औ आं नोंथांजों दा आ मोनसे आयदायाव सावरायनो कल हरनाय जादोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां हागोन।
ओ बे आयदायानो जाहैबाय नोंथां जानबुं बा मबाइल नङा होमबा नोंथां? बिनि सायाव एसे सावरायलायसै बिदिब्ला नोंथाङा सावरायग्रोनो ना आं जागायजेन्नो?
ओ नोंथाङानो जागाय जेनग्रोदो।
औ जागोन नोंथां। आ मबाइलनि जेनाखि आयदा बेखौ जोङो सावरायनांगोन मानो होनना बुङोब्ला आजिखालि जानबुंङा जोंखौहाय माने गोबां जोंनि थांना थानायाव जिउ खांनायाव जोंखौ मदद खालामदों। नङा होमबा नोंथां। जेरै जानबुं होनना बुङोब्लाथ' बियो माने गोबां बेवहाय आलादा आलादा माबानि दङ ब्रेन्डनि दङ नङा होमबा नोंथां। आलादा आलादा गाव गावनि कम्पानि। गाव गावनि मुं दं जेराव फिसा गिदिर दाम। गोसा बा दाम खम गोबां दं दा जों बेफोरखौ सावरायनो थांला। आं सावरायनो सानदों मबाइला जोंखौ संसार जानाय बा जोंनि जिउ खांनायाव माबायदि माने मदद खालामदों नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां।
दा जोंहा मबाइल होनना बुङोब्ला नोंथां गिबिथारावनो जोङो ओ मबाइलखौहाय जोङो बा जानबुंखौ जोङो माने गोबां जेनाखि हमना लादो नोंथां गोदो गोदायनि समाव जोङो ओ बेफोरबायदि जेनाखि जानबुंफोर बेफोरखौ नुनो मोननाय जायामोन नङा होमबा नोंथां। बैफोर जेनाखि आ जानबुं बेफोर गैयि समाव जों ओरैबायदि माने खस्थ' मोनबोदों जेरै जोङो मोनसे खौरां दैथायहरनोबा जोंङो लाइजामनि गेजेरजों दैथायहरनांगौ जाना फैयोमोन गुबुन जायगायाव नंङा होनबा‌ नोथां।
औ नोंथां।
जेरै बै लाइजामा सयनो बै माबानावहाय स्नि सान बा जि सान बा जिबा सान गाहाम लायोमोन बबेबा समाव नङा होनबा नोंथां सहैनो खौराङा।
हमथाङाव
आरो बे खौरां हरनानै नोंथाङा नोंथांनाव खौरां सफैफिननो थाखाय बै नों जायनो हरदों बै बिथाङा लाइजामखौ मोनो ना मोनहैयाखै आरो मोननानै नोंथाङा मा बेनिफ्राय फिननाय बिहर ओ फिननाय माबादोंमोन बिहर फिनदोंमोन बे सहैफिनदों नोंथांनाव माने बिदिनो जिबा सान बा जि सान बा स्नि सान बेफोरबायदि लायो नङा होनबा‌ नोंथां। दा खौरां हरनानै दैथायहरनानै बा खौरां लाबोफिननायाव बा खौरां मोनफिननायाव नोंथांनि बयबो थामजि सान गाहाम नांगौ जायोमोन नंङा होनबा
औ‌ नोंथां।
दा ओ‌ आथि आथिखालाव जों नुनो मोनो जोङो जानबुंनि जोहै बा जानबुंनि गेजेरजों जोङो ओ से सेकेणडनि गेजेरावनो जोङो बै सुबुंफोरनो माने खौरां दैथायहरनो हायो आरो आरो खौरां लाफिननोबो हायो नङा होनबा‌ नोंथां। जोङो मेसेज सरनानै एसेमेस खालामनानै बा कल खालामनानै जोङो जानबुंनि गेजेरजों माने से सेकेण्डनि गेजेरावनो जोङो खौरां लालायनो हायो नङा होमबा दा जोङो आथिखालाव ओ फैसाफोर बा रांफोरखौबो जोङो माने ओ मबाइलनि माबाजोंनो जोहैनो जेरै माबाफोर मोनसे एप्लिकेसन डाउनलड खालामनानै जेरै पेटिएम बा गुगोल पे बा फनपे बेफोरबायदि जोङो माखासे प्लेस्टरफोरनिफ्राय जोङो माबाफोर एप्लिकेसनखौ डाउनलड खालामनानै जोङो माने आ रां हरलायनो बा रां बिहरलायनो बिदिखौ जों हायो नङा होमबा नोंथां। थिग बिदिनो जोंहा ओ गोबां माबाफोर दंबावो आथिखालाव जों गोबां नुनो मोनदों रा माबाजोंनो ओ मबाइलजोंनो बा जानबुंजोंनो जोङो गोबां एपफोर डाउनलड खालामनानै जेरै इउटुब ओ माबा फेसबुक वाट्सएप बेफोरखौ जोङो मानि डाउलड खालाम जों बेनिफ्राय गोबां इन्टारटेनमेन्ट खालाम हायो नङा होनबा नोंथां। आरो लोगोसे जोङो बेफोरजोंनो मबाइलनि जोहैनो गोबां माने रांबो खामायनायखौ नुनो मोन्दों आरो खामायनो हायो नङा होमबा नोंथां। जेरै माने सोरबा -सोरबा लाख -लाख सोरबा खौथि- खौथि रां खामायनायखौ जों नुनो मोन्दों बुहुमाव बिदिनो जोंहा ओ आरो गुबुन - गुबुन जेनाखि जोङो न'आव थानानैनो मबाइलजोंनो सोरजोंबा सुबुंफोरजों जोङो माबा मोनसे गावनि गाव गावनि खामानि मावग्रा माबाफोरजों हानजा बा सिथाबफोरजों जोङो ओ माबा मोनसे मेल मिटिं लानोबा जोङो बैयाव ज' थांनांलायनांगौनि गोनांथि गैया। जोङो मबाइलनि जोहैनो जेरै ओ गुगोल मिट बा ओ‌ बेफोरबायदि जेनेबा जुम बेफोरखौ जोङो डाउनलड खालामनानै मोन मिटिंखौ जोङो अनलाइनैनो लानो हायो आरो मबाइलनि जोहै नंङा होनबा नोंथां।
औ नोंथां।
औ थिग बिदिनो जोंहा आरो गोबां दंबावो मबाइलनि जोहैनो जोंहा जेरै गुगोल सात जि पि टि बेफोरबायदि माने गोबां ग्रप बेफोरबायदि माबा दङ एप्लिकेसनफोर जेराव जोङो माबा मोनसे मिथिनो लुगैदोंबा बैफोराव सोंबानो गुगोल बा माबाफोरनाव साजबिटखनाव सोंबानो जोङो बिनि फिननायखौ दसेनि थाम सेकेण्ड नै सेकेणडनि गेजेरावनो जोङो मिथिनो मोनो नङा होमा नोंथां आरो नोंथाङा बबेबा मिथियै जायगा फोराव दावबायनो थांदोंबा नोंथाङा जानबुंआवनो जायनाखि गुगोल मेप बेफोरजों माने सोंनानै बा बेफोराव नोंनि माबाफोरखौ होनानै जायगानि नामफोरखौ होनानै माने दावबायलांनो हायो नोंखौ डाइरेक्ट बेनो लाना थांगोन आरो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
थिग बिदिनो जोंहा मबाइलनि मबाइला बेसेबां जोंखौ हेफाजाब खालामदों जोंनि जिउ खांनायाव बेफोरखौ बुंनानै फोजोबनो हाया माने गोबां दं नंआ होमबा नोंथां
औ
औ दा बिदिनो जोंहा मबाइलनि सोमोन्दै जोंहा बुंना फोजोबनो हाया जानबुंनि सोमोन्दै जों खौसेबां मदद खालामदों नोंथाङाबो बे जोंनि जेनाखि मबाइल बा जानबुं बेफोरो जोंखौ थांना थानायाव माबायदि आरो बेसेबां जोंखौ हेल्प खालामदों बा हेफाजाब होदों बेफोरनि सोमोन्दै एसे नोंथाङाबो बुंना होदो नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां
औ
दा नोंथाङनि जेरैबायदि बुंदों मबाइल फन जामबुंनि गेजेरजों गोबां जोंहा माखासे थिग बेबायदिनो आंनि मोनदांथियावबो जेरै जामबुंआ मबाइलहाय मोने मोनसे मेचन बेनो जोंहा बेखौ सालनो थाखाय जोंहा गुबुन सासे मानसिजों नैबे दाबसे जायगानिफ्राय बै सासे मानसिजों रायज्लायनो बा मेसेज हरनो थाखाय थाखाय नोंथाङा जेनाखि बुंदों बेफोरखौ रायज्लायनो बा मेसेज हरनो थाखाय जोंहा सिम कार्डनि गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां बिनि उनावहाय जोंहा सिम कार्ड सोखानाया जोंहा रिसार्जनि गोनांथि जायो बेबायदिनो जोंनि माखासे थांना थानायनि थाखाय सुबुं माहारिनि थाखाय जानबुंङाहाय बा मबाइलहाय गोबां रो रैखाथि होयो जेरै नोंथांमोननाय बादिनो आरो जेरै माखासे जानाखि इयुन जोलै जोलैनि माखासे जेनेरेसनावहाय जोंहा मबाइल ओंखारनायनिफ्राय जेरै माखासे गाव रोङै बा गाव मिथियै माखासे बाथ्राफोरखौहाय जामबुंनि गेजेरजों इन्टारनेटनि गेजेरजों सार्च खालामनानै सोलोंनो हायो नोंथां बुंनाय बदिनो सोलोंनो हायो आरो जायफोरना जे स्टुडेन्सफोराहाय बा फरायसुलाबो फरायसा फरायसुला बा फराय माबा सुलि फोलानाय ओ बबेबा थोर दबसे जायगायाव थांनानै जे माबाफोर मोनसे कचिं लाहैनो थाखाय रांफोरनि गोनांथि जायोब्ला जेरै जोङो अनलाइन
औ नोंथां
मबाइलनि गेजेरजोंनो जोङो कचिंखौ लानानै सोलों सोलोंना लानो हायो आरो आरो जेरै दानि जुगफोरावहाय फेसबुक इन्सटाग्राम बेनिफ्राय इउटुब खुलि माबाबाय नङाबा ओंखारबाय जेरै गावनि माखासे माखासे रोंगौथि बा रोंनाय गावहा टेलेन्ट अन थानाय बेफोर खौ जोङो ओ गुबुनफोरनि सिगाङाव मबाइलनि गेजेरजोंनो माने दिन्थिनो होनो हायो नङा होमबा नोंथां फेसबुक पेजनि इउटुबनि गेजेरजों ओ गावनि टेलेन्टखौ देखायनो हायो आरो गोबां नोंथां बुंनाय बायदिनो बेफोरनिफ्राय रांबो आरजिनो हायो आरोना जोंनि जिउ खुंनायनि थाखाय जोबोद मदद होयो आरो ना ओ माखासे बेराफारसेथिं नायोब्ला माने जानबुंङाहाय जोंनि थाखाय ओ खहाबो गोग्लैनायखौ नुनो मोन्दों आरो ना दानि जुगावहाय माने मानो होननानै बुंङोबा खहाया जाहैबाय जेनाखि उन्दै उन्दै गथ'फोरा जे मबाइलावहाय मबाइलावहाय जेनाखि जाम्ब बावहाय मोजांबो मोनो गाज्रिबो मोनो नङा होमबा नोंथां जोङो मोजांखौसो बजबना लानांगोन नाथाय उन्दै उन्दै गथ'फोरा बिसोरो जेबो मिथिस' आरोना बिमाफोरनि बा गारजेनफोरनि थाल लानो रोङियावहाय जामबुंजोंहाय माखासे गाज्रि जालांनो हमदों आरो ना नाथाय जोंनो जोंनि थाखाय जामबुंखौ मोजांनि थाखायसो जोंनो दिहुनदोंमोन नङा होमबा नोंथां दा गोदोनि समफोरावहाय ओ दा नाखि एन्ड्रइड फन जे ओ ओंखारदों बेफोर गोदोनि समाव गैयामोन नङा होमबा नोंथां गोदो गोदाय समफोरावहाय जोंहा टेलिफ फन होननायसो दंमोन नङा होमबा नोंथां? ओ टेलिफन जे टेलिफनखौ बानायदोंमोन ओ एलेगजेन्डार ग्राम बेल्टा नङा होमबा नोंथां ओ बे समनिफ्राय जेरै ओ जोङो बे समावहाय जे इउटुब फेसबुक माबा वाटसेएप बेफोरखौहाय जोङो गानफोरखौ इटुबाव जों नायनो हायामोन आरोना बे समावहाय खालि रायज्लायनायल' सोलियोमोन आरोना रायज्लायनोल' जों हायोमोन आरो जेनाखि नोंथां बुंनाय बायदि मेसेजफोर हरनानै जेन'बा ओ खिन्थाहरनो हायामोन लाइजाम जेन'बा लाइजामजोंनो हरनांगौ जायोमोन बै समावहाय माने बेनिफ्राय बिसोरो माने सानै सानै साननानै एक्सपिरियेन्स माने लानानै जे जोंनि सुबुंनि थाखाय आरोबाव टेलिफना मासेबां जोंनो मा बेसेबां जोंनो ओ जोंनि माखासे प्रब्लेमफोरखौ सुफुंनो हागोन बेखौ साननानै बिसोरो जोंनो एनड्रयड फनखौ बानायदों आरोना जेरै दा जों सालायगासिनो दं नोंथांजों जे आं रायज्लायगासिनो बा सावरायगासिनो आरोना बेबायदिनो ओमफ्राय बिनिफ्रायहाय आरो बुंनो थाङोब्लाथ' ओ दानि समफोरावहाय गोदोनि समफोराव जेरै ओ टेलिभिसन जा निउस पेपार नङा होमबा नोंथां? जोङो निउसफोर नायनोब्ला खौरां नायनोब्ला जोङो ओ पेपारनि गेजेरजों निउस पेपारनि गेजेरजोंसो जों फरायनानै खौरांखौ मोनोमोन आरो टेलिभिसन टिभियावसो नायनानै जों खौरांखौहाय मिथि मिथिनो मोनोमोन दाथ' जोङो मबाइलनि गेजेरजोंनो सार्च खालामबानो ओ माने चेनेलफोरावहाय होजोबखायो नङा होमबा नोंथां बेनिफ्रायनो जोङो माखासे खौरांफोरखौहाय जों मिथिनो मोनो आरोना एक सेकेन्डनि गेजेरावनो ओ दा बेबायदिनो ओ जोंनि थांना थानायनि थाखाय मबाइलाहाय जानबुङाहाय जोंखौ गोबां माने हेफाजाब होगासिनो आरो होबोगासिनो दं आरोना दा बुंनानैथ' फोजोबनो हाया नङा होमबा नोंथां समनि आंखाल जोंहा दा समाबो जाबाय। दा नोंथांजों जामबुंनि सायाव सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरोना नोंथां।
औ नोंथां आं जोबोद गोजोन्नाय मोनबाय नोंथांजों सावरायनानै दे बिदिब्ला नोंथां गोजोन्थोंसै।
दे बिदिब्ला नोंथांथों गोजोन्थोंसै।